दां
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ औ आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जायैबाय ओ जोंनि जेनाखि बर हारिनि आइजोफोर ओ बिथांमोना दा बेफार फालांगि खालामनाय बा दाउ अमा फिसिनाय बेफोराव जेनेबा माबायदि जौगानो हादों माबायदि सलिदों बेफोरनि सायाव बे आयदायाव एसे रायलायसै नामा नोंथां
औ नोंथां बे बिराद मोजां आयदा
औ औ नोंथां दा बिदिब्ला आंनो जागायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे
औ नोंथां दा जोङो नोंथां ओ गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दा सिमाव मानि आथिखालाव जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां जोंनि आइजो माहारिनि सायावहाय गोबां ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै गोदो गोदाय समाव जोंनि आबै आबौमोननि समावहाय जे आइजो माहारिया एसेबाबो माबायाव दंमोन गाहाय गाहायाव दंमोन रां रुफा आरजिनायाव।
औ नोंथां औ
दा बै समाव ओ एसे एनैबाबो माबादों दाउ अमा बा बोरमा मोसौ फिसिनानै एसेबाबो हेफाजाब होदों नाथाय आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनसै सोरबा दखान होनाय सोरबा दाउ अमा फिसिनानै रां खामायनाय सोरबा मबेबा साख्रि मावनाय प्राइभेट हक गभारनमेन्ट हक नङा होमबा नोंथां? जों गोबां बिथिङावनो माने बर' आइजोफोरखौ जों नुनो मोनसै।
औ
खामानि बुंनायखौनो होन सोरखारि साख्रि मावनाय होन दाउ अमा फिसिनाय होन गला सामलायनाय होन नङा होमबा नोंथां ओं दा बेफोर जोबोद जोंनि थाखाय ओ गोजोनथाव बाथ्रा नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां औ
औ जोंनि समाजाव बियो मोनसे जोबोद मोजां माबा आरो बियो। दा जोङो गोदोनिजों माबा खालामना नायोबा जोङो सुनानै नायोबा जोङो नुनो मोनो। जे गोदो जोंनि आबै आबौमोना जेनाखि माबादोंमोन आबैमोना आरो बा बै समनि आइजोफोरा औ रांखावरि आरजिनायाव एसेबां आखाइ होफायामोन न'खरनि जेनाखि रांखान्थियारि जेंना बेफोराव बेफोराव बांसिन हौवा मानसिफोरा माबा खालामोमोन। बेफोरबायदिनो माबाफोरखौ जेंनाफोरखौ सुस्राङोमोन नाथाय दा गोबां नुसै आं गुबुनखौ मा बुङो जोंनि न'नि बिमायानो नोंथां औ दाउ, अमा फिसिनानै आंनि जे फरायनाय बेफोरावहाय फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव आंनो जेनाखि मुं थिसनना होदोंष बेफोर रां रुफाफोराबो जोंनि आइनिनो दाउ अमा फिसिनाय बे बेनि रां आरो नोंथां दा बिदिनो गोबां जेनाखि जेंनाफोरबो सुस्रांजाजोबोर
औ नोंथां औ औ
जेरै आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों रां जेनाखि सोरनिबा न'खराव रां माबानानै खामायनाया आयजों आयजोनि आखाइयावनो जों नुबोदों दा।
औ नोंथां।
बिथांमोनानो गाव गावनि न'खरनि जेनाखि रांखान्थियारि जेंना माबा नांगौ माबा बायनांगौ बेफोरबायदियाव गासिबो हेफाजाब होनो हाग्रा जाजोब्बाय औ नोंथां दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि जे बर' हारिनि आइजोफोर बिथांमोना माबायदि जौगाखांदों एसे बुंनानै होनो हागोन‌‌ नामा नोंथां?
औ नोंथां औ औ दा जेरैबायदि नोंथाङा होनदों जि दानि जुगाव जे बिसायफोर जों बा हौवाफोरजों समान समान दानि आइजोफोराबो खामानि मावनो बा रां आर आरजिनो न'खरखौ सामलायनो बेफोरबायदि हास
नंगौ नोंथां थारैनो
थिग बेबायदिनो जों गामियावबो जों खाथि खालाफ्राव नुनो मोनो खि गोदोनि जोंनि आइजोफोरा दाउ अमा बा माबा मोनसे बिजनेस फिसा फिसौबाबो बेफोरबायदिखौ बिसोरो गोसोआव फैयामोनखि जों बेखौ मावनांगौ आरो गोदोनि गोदोनि हौवाफोराबो बिसायफोराबो होनोमोन खि हिनजावफोरा खालि न'आवल' न'नि खामानिखौल' फिसा फिसौ खौल' सामलायनांगौ बेफोरबायदि होननानै दोनोमोन आरो खिन्थु दानि आइजोफोरा गावनि आथिङाव मा बोरै गंनो बा बिसाय खौ माबोरै हेफाजाब होनो न'खर सामलायनायाव गथ'फोरनि फरायनायाव बे फोर रोंजोबसै आरो दा बुंनो थाङोब्ला बे न'आव थानानै बांसिन रां आरजि आरजिनो हायो होननानै बुङोब्ला जोंना ओरै दाउ अमा फिसिनाय बे बेफोरजोंबो बिराद जौगानो हाबाय गोदोनि समावथ' आरो जोंना बुंनो थाङोब्ला दाउ अमा लाब्लाबो बे जोंनि हाथाय बाजारफोरा गोबाव गोबावजों जायोमोन बेनि थाखायनो फाननो हायामोन रां आरजि हायामोन बेफोरबायदि होननाय मोनसे दङ आरो
नंगौ नंगौ नोंथां बेथार
औ दा दानि जुगाव नोङो ओरै हाथाय बा सहरफ्रा खाथि खालायाव जाबाय थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि दाउ अमा फिसिनायफोरखौ
फानहरनानै बा बिसनो हरनानै जोङो रांफोर आरजिनो हायो बेजोंनो गथ' गथायाइ बेफोरखौ फोरोंनो हायो जोंनि ओनसोलावबो गामियारियावबो बेफोरखौनो बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो आरो जेरै दखनानि दखान बा नोङो गाननाय जोमनाय फुननाय बेफोरनि दखान बेफोरजों बेफोरखौ लानानैनो दा बिसोरो न'खर खुंगासिनो दङ
नंगौ नोंथां थारैनो
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि दाउ अमा लानानै बा माबा मोनसे बेफोरबायदि मावनाय नुनो मोन ना नों
नंगौ नोंथां नुनो मोनो गोबां दं आरो मानो होनोब बुंब्ला आजिखालि सरखारारनिफ्रायनो भारत सरकार जोङो दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिनाय बेफोरो जोंनो माखासे स्किमफोरखौ मोनो नङा होमबा नोंथ गां अनसुंथाइ मोनो दा बे बेफोरजों लोगोसेनो गाव गावनो गावनि न'आवनो गावनि रांजोंनो ओ जेनाखि दाउ अमा बायनानै फिसिनायखौ जों गोबां नुनो मोनो जोंनि गामियावबो आरो खाथि खालानि गामिफोरावबो नोंथां जोबोद मोजांनि बाथ्रा बाथ्रा बेफोरो मानो होनना बुङोब्ला गाव गावनि जेनाखि नखर खुंनाय जिउ खुंनाय रांखान्थिनि जेंनाखौ बेजों सुस्रांनो हायोबा बोस्रांजोबनो हायो मानो ओरैनो जिरायना थानो नङा होमबा नोंथां बेखायनो दा जोंनि गामि गामिनि आइजोफोराबो गोबां दावगाबाय जौगानो हाबाय बेफोरबायदि बे सिगां जेबो रोङामोन बिसोरो बिदिनो साननायाव फैयामोन
औ नोंथां
नाथाय समजों लोगोसे आरो सोलोंथाइ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायनिजों लोगोसे बे बिथांमोना बिनि गियानखौ मोननानै दा बेफोरबायदि मावबाय ओरैनो जिरायना थाला
औ
आरो जोंनि गामियावबो गोबां आइजोफोरा दा दाउ अमा फिसिनानै गावनि रांखान्थिनि जेंनाखौ सुस्रांना लानो हाबाय
औ नोंथां
दा जों मानो ओरैनोबाबो जोङो बांद्राय साख्रि बाख्रिनिल' नङा लेखाखौ जों जोङो सोलोंथाइखौ जोङो माबानि थाखायल' लाया साख्रिनि थाखायल' नङा होनोमबा नोंथां औ माबा मोनसे लेखाया मानि सोलोंथाइखा मुङानो सोलोंथाइखौ नांगबा नोंथां जों बेयाव गोबां सोलोंनो मोनो थांना थानायाव जोङो औ थांआव नांगौ थारैनो थांना थानायाव जोङो बे सोलोंथाइनि माबा जोहैनो जोङो गोबां सोलोंनो मोननानै जोङो माबा मोनसे मावना जानो हायो
औ नोंथां नंगौ
औ नोंथां दा जोंनि गामिनि आइजोफोरा जौगाबाय जौगायैखौ आं बुंला खिन्थु जौगाबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ दा बेफोरखौ नुयोबा गोसोफ्रा गोजोननाय मोनो आरो खि जोंनि दा बिमाफोराबो बा बिब' बिनानाव बयबो दा थाइसेबाबो थाइनैबाबो गावनि आ नो गंनानै गावनि नांगौ जानाय गनाय जोमनाय फुननाय, लोबनाय बेफोरखौ गावनि फैसाजोंनो बायनानै फुननो हायो, लोबनो हायो, बिमानाव-बिफानाव बेफोरबायदि बिनांलाया आरो दानि जुगनि आइजोफोरा बा माहारिफ्रा औ
सैथो नोंथांनि बुंनाया,
औ नोंथां
औ नोंथां आरो जोंनि बर' हारियाल' नंङा, गुबुन-गुबुन, हारि-हारिसाफोर फोराबो गासैबो आइजोफोरा ओ हारिनिफ्रायनो गासैबो आइजोफोरा माबानो हाबाय, जौगानो हाबाय बेफोर बायदिखौ माबानै गोबां नुनोमोनसै, टाउन स'हरावबो गुबुन हारिनि जेनाखि आइजोफोर बिथांमोना गोबां दखानफोर होनानै गलाफोर सामलायनानै बेफोरबायदि रां खामायनायखौ नुनो मोनसै आजि-खालि, औ नोंथां,
बे बिसा-फिसौफोरखौबो बेजोंनो फोरोंनो हायो, जौगाहोनो हायो, औ गोबां सोलोंथाइ होनो हायो, हायो,
नोंगौ नोंथां,
बिदि साननो नांङा खि दाउ अमा खा फिसिनाय बि बेफोरो खामानि फिसा बेफोरबायदि नंङा आरो बेजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो,
नंगौ नोंथां नंगौ थार, दा जोंङो बेखौनो बांहोनो नाजानांगौ बयनिबो जेनाखि जायनि माबायावहाय साननायाव बेफोरनि साननाया फैयाखै जेनेबा सोरबा लाजि लाजिनानै मावाखै बेफोरखौ जोंङो गार मोनो हानांगौ मानो होनना बुंब्ला जोंनि मानसि सुबुंनि जिउआ जोबोद गोलाव नंङा होमबा नोंथां बेयाव दा थांना थानायाव जोंनो, गोबां रांनि गोनांथि
औ औ
औ दा जों ओरैनो जिरानानै थायोबा बेफोरबायदि रांखौ बहा मोननो। आरो रां गैयाबा जों जोंनि जेंनाखौ माबोरै सुस्रांनो बे मोनसे जोबोद साननो गोनां बाथ् नंङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेखायनो जोंङो बयखौबो फोरोंलांनांगोन।
औ
जों जा रोंदों जोंनि औ ओन्दै ओन्दै गथसाफोरखौ जोंनि लाइमोन फोरखौ बेफोरनि सायाव माखासे गियान हांनांगोन जाहाथे बिथांमोनाबो गावसोरनि उन संसारावहाय बेफोरबायदि माबानानै मा-माबा मोनसे मावनानै फालांगि खालामनानै जानो हायो नंङा होमा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
औ
औ
दा बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ समाबो जाबायानो। दा नोंथांनिफ्राय गोबां आंङो मिथिनो मोनबाय। जे आइजो माहारिनि सायाव मा-मा बुंखो नोंथानङा बेखौ आंङो मोनथिनो मोनजोबबाय नों नोंथांङा आंनो जोबोद माबा होबाय आरो आं ओंखायनो नोंथांखौ साबायखर बावबाय बिनि थाखाय।
औ आंबो नोंथांखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय बिराद गोनां-गोनां खोथाफोरखौ खोनानानै बुजिनो मोन बाय बिबदिनि‌ थाखाय आं बिराद गोसो गोरबोजों साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां ना गोजोन्थोंसै। औ दे।